हेलौ
औ
औ नोंथां खोनादों ना आङो नोंजों ओ जि दानायनि सोमोन्दैसो एसे सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि ना
औ फ्रियैनो दङ रायज्लायजागोन
अ जि ओ दानाय होनोब्लाथ जोङो बयबो मिथिखायो आरो दानोबो रोंगौ फ्रायानो होननानै जों रोंखागौना ओ जि ओ जिया जाबाय जोंनि मोनसे एंगारहायै बाहागो जेरै जोंनो सानफ्रोमबोनि ओ जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय गोनांसिननो जाबाय जोंनि दखना बे दखनायखौ दानायाव ओ मा मा आगजुनि गोनांथि जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
ओं ओ गिबियावनो जोंनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो ओ बिनिफ्राय बे जिखौहाय बानायनो थाखाय एबा दानो थाखाय जोंनो हिसानसालिनि गोनांथि जायो बावहायो थार गनसि ओ मुस्रा बिब्दिनो बायदि आइजेंनि गोनांथि जायो।
औ नंगौ।
ओं
ओ बिनि अनगायैबो ओ दख'नानि अनगायैबो ओनसोलाव ओ मा मा जि दानाय जायो जेन'बा
ओ ओ बिब्दिनो ओ जायगा जायगा नायनानै जेरैहाय सानजा आरो सोनाब बिब्दि नायनानै जिखौ एसे गुबुन गुबुन दाननाय जायो जेरैहाय सानजाथिंजाय बुङोब्ला अग्रं दख जेखुनाखि मेख्ला होननानैबो बुंनाय जायो बेखौ बांसिन दानायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो लोगोसे ओ फास्राफोर दानायखौ जों नुयो गामसा दानाय नुयो आर'नाइ दानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ जोबोद जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांदों बेबायदिनो जायगायै जायगा जि दायो बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव आङो ओ बै माइदि माइदि जेखौनाखि जोङो गानबा जोबोद थान्दा नै दाआथ' गरम बोथोर सफैबाय नोङा होनबा जों बांसिन मानसियानो ओ माइदिनि दख'ना ओ गाननो मोजां मोनसिगोन मानो होनबा माइदि दखनाया गुसु आरो मोजां जायो गाननो देहानि थाखाय जोबोद कम्फर्ट टेबोल जोंनि देहानि थाखाय बे मायदि दख'ना खौ ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे नोंसिनि ओनसोलाव बोरै खालामनाय जायो
औ ओ माइदि दख'नाखौ दानो थाखाय गिबियावनो खुन्दुंखौ ओ ओंखाम मार बेखौ हो होग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव ओंखाम मारखौ होखाङोब्ला बेखौ ओंखाम मारखौ एसे दास्रिसोनानै सानदुुंआव बा एसे साया जायगाबाबो जायो बेवहाय लामस्रोनानै होनाय जायो जेब्ला बियो ख्रं ख्रं जायो अब्ला बेखौहाय ओ मुस्रा याव सानानै लानाय जायो बेनिफ्राय बेखौ दानायनि आदब बायदियै खालामनाय जायो।
औ नंगौ। थारैनो जोबोद मोजां। खोनानानै गोजोननाय मोनबाय बिनि अनगायैबो जोङो सिगांनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो ओ सोलिबोनाय माखासे मुंदांखा मख'जाथाव आगर होनोब्ला जोङो जेरै हाजो हाजो आगर दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन माखुरि आगर गुबै बेफोरखौनो मिथिनाय जायो नोङा होनबा बेफोरो नि आगरफोरखौ जों बांसिनैनो ओ दख'नायाव ओ एरनायखौ नुनो मोनो। ओ नोंसिनि ओनसोलाव मा मा आगर एरो जेनेबा? इसे मोननैसो मुं फोर बुंनो हागोन
औ जोंनि ओन ओनसोलावबो बिब्दिनो बैग्रि बिबार आगर फिसा आगर गिदिर आरो ओ थाइगिर बिबार बेफोर आगरखौहाय एरनाय जायो।
जोबोरैनो मोजां आरो बिनि अनगायैबो जेरै जोंनि ओ हारिनि सिनायथि महरै गनायजानाय आर'नाइ आर'नाइखौबो नोंसिनि ओनसोलाव दानायखौ नुनो मोनोना
औ नंगौ जोंनि ओनसोलाव ओ आर'नाइखौ गोबां बिबाङैनो दानायखौ नुनो मोननाय जायो।
बेयाव मा मा बायदि औ दे बुंनाय साय
ओं बेवहायो मकरदमा आगर आरो जिङावहाय हाजो आग गरखौ एरनाय जायो ओ बेखौहाय बायदि गाबनिबो दानाय जायो। ओ जेरैहाय गोजानि गोमो ओ गोथां बेबायदि गोबां रंजोंहाय गाबजोंहाय बानायनाय जायो।
जोबोद मोजां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो गोबां रं बिरंनि आ ओ ओ खालारजों लोगोसे गोबां ओ आगरफोरजों बेबायदिनो साजायनानै दानायखौ नुनो मोनो आरो जो जों थ' नायनानै जोबोद ओ समाय होयो समायनाय मोनो आरो जोंनि गोसोजों खौ बोनो हानायजों लोगोसे ओ गुबुनारि गो फोरनि गोसोखौबो बोनो हानाय ओ जोंनि आग' आर'नाइ बे ड्रेसाव बा ओ जोंनि सि ओ सिनायथियाव दं गासैखौबो बेरखांनाय नुनो मोनो जेरै हाजो हाजोफोरनि जेरै हाजो ओनसोलाव जोङो जेरैबायदि समायना रमायना सारि सारि हाजोनि महरखौ जेरै बे आर'नायाव एरखांनानै होयो बेफोरखौ नुनो मोनो नङा होनबा।
औ
बेजों लोगोसे हो आङो मोनसे खोथाखौ मख'नो सानोदि जोंनि जेरै इन्दि इन्दि दख'ना होनोब्ला ओ जोबोरैनो ओ बेसेन गोसा ओ गोमालांनो हमनाय होनबाबो ओ बुंद्रायनाय जाया। होननानै आं सा सानो मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव इन्दि सिखौ बांसिन गोबां बिबांनि दानायखौ नुुनोनो थांदिया गोबां खम बिबांनि दानायखौ नुनो मोनसै। आरो बिनि राङारि ओ रांखान्थियारिया जेरै बाजार हाथाय बाजारफ्राव जोबोद गोसोन बेसेन गोसा बिबांनि नङा होनबा? बे इन्दि जिनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा बोरैहाय खालामो बोरै दायो?
ओं ओ इन्दि ओ जिखौ दानो थाखाय जोङो गिबियावनो इन्दि एम्फौनिफ्राय खुन्दुंखौ लुग्रोनानै लानाय जायो।
औ नंगौ
बेनिफ्राय बेखौहाय माखासे आदब खायदा बाहायनानै दानो लानाय जायो औ। ओ थावख्रियाव बेखौहाय लुनाय जायो। ओ बिनि सिगां ओ बेखौ खुन्दुं लुनो थाखाय दो ओ दैयावबो सोमगोरनानै लानाय जायो फिथोबखौ बेनिफ्रायसो थावख्रियाव बेखौ खुन्दुं महरै लुनाय जायो। बेनिफ्राय आरो बेखौ मुस्रायावहाय खेबनै सा खननानै लानाय जायो फार्स्टावहाय ओ मुस्रा गिदिर बेनि उनाव मुस्रा फिसायाव सानानै लानाय जायो।
जोंनो जों ओ फोरमायलांबाय। बिनि अनगायैबो जों मोनसे खोथाखौ मख'नो हायोदि जेरै ओ जों सिगां आबै आबौनिफ्रायनो समनिफ्रायनो जोङो बा उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जि दानानै गाननाय न'आवनो जोङो ओनसोलावनो जोङो नुबोदों नङा होनब्ला? ओ सिगां आरो दानि गेजेराव ओ जि दानायनि आदब खायदाखौ नोंथाङा एसे बिनि फारागथिखौ फगनैसो बुंनानै बा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओं ओ सिगांनि दानाय आरो आथिखालनि दानायाव माखासे ओ फारागथिखौ नुनो मोनो जेरैहाय सिगांनि दानायाव ओ माखासे आगजुफोर जेरैहाय थार आरो मा खु बेफोरखौहाय ओ दंफांनिजों बानायनाय जायोमोन आरो रासो रासो होननानै बुङोब्ला बेखौबो ओ जायजोंनिखि खुन्दुंखौ सोहरनाय जायो बेखौबो ओ दंफां एबा औवानि बानायनाय जायोमोन नाथाय आथि खालाव बेखौहाय माखासे गोदान मुगानि ओ लहाजों बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोसै माखुखौबो बेवहायो ओ खिलाफोरखौहाय लहानि होनायखौ जोङो नु नो मोननोसै ओ बेनिफ्राय गोदोनिया एसे गोलाव आदबै बानायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ समखौ नायनानै माखासे मेसिन मेसिन दिहुननानै बेनि गेजेरजोंहाय ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां दिहुनथाइ दिहुननो हानाय बायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै।
औ बेबो बिराद मोजां मोनसे फारागथि नुनो मोनदों नों औ नोंथाङा जेरै फोरमायबोदों। जेरै जोंनि सिगां आबै आबैमोननि समाव बांसिनानो जोङो ओ साल खुन्थायाव ओ दानायखौ नुनो मोनोमोन। दाथ' गोनोखो मुग ओ मुगा सग फैनायजों लोगोसे गोदान गोदान आगजु बाहायनाय बाहायनानै ओ गोरलै आदब खायदाजों जेरै खम समनि गेजेरावनो गोबां सि दिहुननो हानाय ओ आगजु बाहायनायजों लोगोसे बेखौ बाजारफोराव गोरलै गोरलैयैनो जोङो फाननो हानाय गोजान जायगासिम बा गोजान गोजान दाब दाब जायगासिम दैथायहरनानै फाननो हानायबो खाबु बा सुबिदाफोर ओंखारबाय। जेरै जोङो दा ओ अनलाइन फोरनि गेजेरजों ओ बा फारसेफोरनि गेजेरजों ओ बिनि माखासे ओ जोंनि न'आव थानानै माखासे दख'ना बाजि गामसा आर'नाइ बेफोरखौ जोङो न'आव गावबा गावनि बाहायनायनि अनगायैबो जोंनोथ' ओरैनो जोंनि जिउ खुंनाय बेफोर ओ द्रेसफोरखौ जोंनो नांखागौ नङा होनबा बेजों लोगोसे जों। माखासे ओ जि दानानैबो रांखान्थि मदद मोनो न'खर खौ मोजाङै सालांनो-सालायलांनो हानाय थानाय जोंनि आइजो माहारिनि थाखाय जोबोद मोनसे सुबिदा गोनां खामानि बेखायनो आं सानो ओ बे खामानिखौ जों गासैबो आइजो माहारिया ओ सोलोंनानै लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ नंगौ बेयो मोनसे मोजां खोथा ओ जायनि गेजेरजोंहाय रां खामायनानै ओ माखासे गोरिब न'खरनि आइजोफोरा ओ गावनि नांगौ खौ सुफुंनायजों लोगोसे न'खराव थानाय गासैनिबो नांगौखौ सुफुंनो हायो लोगोसे ओ गावनि फिसाफोरनि फरायनायाव आरो गाननाय जोमनायाव मदद होनायखौ जोङो नुनो मोनो।
जोबोद खोथा जोबोद मोजां खोथा। बुंलांबाय बिदिब्ला दे नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा?
ओं जागोन दे।